औ खुलुमबाय नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासरग्रोनाय जाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथां आं माने नोंथांनाव मोनसे सम मोनो मोनसेनि माने मोनसेनि बागै सोंनो नागिरदोंमोन औ सों
आं बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायदो आंनो आं नोंथाङा आं नोंथांनो सोलोंथाइनि बागै फोरोंनोसै फोरमायनोसै नोंथाङा आं आं नोंथांनो नोंथांआ आंनो फोरमायदो बिफां लाइफांनि गोनांथि बि बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायग्रनोसै बे आं नोंथांनो सोलोंथाइनि गोनांथिखौ फोरमायगोरनोसै नोंथां जोंहा सोलोंथाइखौ मानि थाखाय नांगौ जायो आरो नोंथां ओ जोंहा सोलोंथाइखौ जोब नांगौ जायो आरो नोंथां बे सोलोंनायाबो जोंना गोग्गो जानांगोन ओरैनो ओ सरासनस्रा एबा आदा खावस्रा सोलोंथाइ जानो मोननाय नङा आरो बे सोलोंनाया जोंखौ गोग्गो समाज दानायाव आरो दावगालांनायाव जोबोरैनो मदद खालामो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइयानो जोंनि मोनसे हारिनि सिनस्रिखौनो बुंजागोन आरो नोंथां सोलोंथाय गैयाबा जोंहा सिनस्रिबो गैया जेरै मा सुबुं माहारिया सिनस्रि गैयाबा गसंनानै थानो हानाय नङा बेबायदिनो सुबुं माहारियाबो ओ थांनानै थादोंब्लाबो सोदोमस्रि गैयाब्ला जोंहा थांनानै थानो हाया। नोंथां जोंहा जोंखौ मा ओ खोमसिनिफ्राय जोंखौ सोलोंनाया मा सोराङाव लानानै फैदों आरो नोंथां बेबायदिनो सोलों जोंनि खर'नि साननाय हनाय स्किल साननाय हनाय गियान बिदिनो आखल आखु आ आरो बिदिनो गावनि जिउखौ दैदेनलांनायाव जोबोद मदद होबोदों आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंखौ गुबुन हारिनि राव हारिमु आसार खान्थि बायदिफोरखौबो मोनथिहोदों आरो बेबायदिनो जोंखौ सोलोंथाइया खोमसि फोथायनिफ्राय फोथायनायनिफ्रायबो गोजानाव लाखिगासिनो दं आरो नोंथां ओ बेबायदिनो सोलोंथाइया जोंखौ गोबां मदद खालामो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि हौवा हिनजावनि सायाव फारागथिखौ लाबोआलासेनो हौवा हिनजावनि सायाव समानथिखौ लाबोयो आरो नोंथां बेबायदिनो बुं थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय मा फिसाजो एबा हिनजाव माहारिखौ फरायनो फरायसालियाव थिनहरामोन आरो नोंथां ओ गोदोनि सुबुंफोरा फोथायोमोन जि ओ फिसाजोखौ फरायसालियाव फोरोङोब्ला रांनि खथि जायो होननानै मानो होनबा जोंनि गोदोनि समाव बै समाव रावबो जोंहा मा सोलोंथाइ गैयामोन आरो नाथाय थाय जोंहा बयबो दिनैनि जुगाव सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगोनो फिसाजो एबा हिनजाव माहारिखौ न' सिङावनो खामानि मावनो दोनालासेनो ओंखाम ओंखाम खुरनायाव हासिब सिबनायाव खालि सिथलाल' सिटनायाव न'नि खामानियावल' दोनला। दोनालासेनो जोंहा हिनजाव माहारिफोर आ जोंहा मा सोलोंथाइ लानायाव थिनथरसै आरो थिनहरनायखौ नुनो मोनदों आरो ना। थां बेबायदिनो हिनजाव माहारिफ्राबो सोलोंथाइ मोननानै जोबोद दावगानो हमदों आरो नोंथां जेरै बेबायदिनो दावगानायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ मोननानै जेरै भारतनि फाइनेन्स मिनिस्टाराबो हिनजाव जाबोनो हमबाय आर बेबायदिनो हिनजावफोरनि गेजेरावबो डक्टर इन्जिनियार बायदि रोखोमनि ओंखारनो हाबाय आरो नोंथां। आरो जोंहा फालांगिनि थिङावबो हिन्जाव माहारिखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि भारत सरकारा हिनजाव एबा जोंनि समाजा हिनजावफोरखौ दावगाथों होननानै बिसनि थाखाय थामजिथाम जौखोन्दो रिजार्भेसन खालामनानै दोनदों आरोखि नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा हिनजावफोरनि थाखायबो मोनसे लेखा सोलोंथाइ होनोबो दावगा होनोबो मोन जोंहा सुबुं मा खालामदों सांग्रांथि लाबोदों आरो। जेरै जायखौ बुंनाय जायो बेटि बासाव बेटि फराव बेबायदिनो हिन्जाव माहारिया डक्टर जानानै मा हिनजावनि हि एबा हिनजाव हारिनि माखासे जेंनाफोर देहायाव जानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हाबोदों आरो जोंहाथ' गोदो गोदाय जोंनि बांसिन डक्टरफोरानो हौवा माहारिसो जायोमोन नालाय नोंथां हौवा माहारि जायोमोन। ब्ला जोंहा माखासे हौवाफ्रा हिनजाव माहारिनि देहायाव जानाय जेंनाफोरखौ मोनथिजोबामोन आरो नोंथां। नाथाय दा हिनजाव माहारियानो डक्टर जानानै गावसिनि देहाखौ बुजि मोननानै बिसोरो साबसिननिफ्राय हामसिन मा खालामनो हादों आ गावसिनि मेडिकेल साइन्सव जौगानायखौ ला बोनो हादों आरो नोंथां बेखौ जोंहा बुंनांगोन सुबु-सुबुं सम्पद हिनजावफोरनि अनजिमायाबो सुबुं सम्फद एबा हिउमेन रिसर्स दानायाव जोबोरैनो जौगाबोदों आरो नोंथां।
आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे बिथिङावबो जेरै आ-आबाद फोथारावबो हिनजाव माहारिफोरखौ गोबां बिबांनि आबाद एबा इनजि नियारिं एग्रिकालसार फरायनायखौ नुनानै दावगाबोनो हमदों आरो नोंथां। गोदो गोदायथ' हौवाफ्रासो आबादखौ मावोमोन नाथाय दानि जुगाव गोदान जुगाव एबा मदार्न जुगाव हिन्जाव माहारिफ्राबो फैनानै आबादखौ मावनाय नुदों आरो नोंथां। आरोबाव जोंहा दंबावो आ मा होनो जोंनि मोनथायफोर बे मोनथायफोरखौ जोंहा मा आ बिख'नानै लानो हादों आरो नोंथां सोलोंथाइजों। आरो बे सोलोंथाइआनो जोंखौ माखासे बुस्थुफोरनिफ्राय गोजानाव दोनदों जेरै हारियारि दाङा बाजि बेफोर सानलायनायनिफ्राय आरो खोमसि फोथायनायनिफ्राय। गोदोनि जुगाव जोंहा सोलोंथाइ गैयै समाव मा जायोमोन लोमजायोब्ला साजायोब्ला डक्टरनाव थाङालासेनो अजा बिजानाव सो थाङोमोन आरो नोंथां बेनोसै नोंथां आंनि बुंनाया सोलोंथाइनि गोनांथिया। बेबायदिब्ला नोंथाङा फोरमायफिनदो दंफां-लाइफाङा जोंनि थाखाय मानो गोनांथि।
औ औ खोनादों नोंथां औ बिफां-लाइफाङा औ औ फोरमायसै दे खोनासं नोंथां औ औ बिफां-लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मनो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफां आरो सुबुं माहारि बा जिउआरिफोरजों जोबोद सोमोन्दो गोनां। माने बिफां-लाइफाङा माने कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ सोबनानै लायो आरो अक्सिजेन गेसखौहाय बिसोरो हगारो आरो सुबुं माहारियाहाय अक्सि जेन गेसखौहाय लायो आरो कार्बन डाइअक्साइड गेसखौ हगारो अब्ला बिफां लाइफां आरो सुबुं माहारि बेजोंहाय मोनसे एंगार हायि सोमोन्दो दङ बेजों लोगोसे जों मिथिखायो जोंनि खामानि दामानि मावनाय गोबां रोखोमनि दारिमिन फसंनाय गारि मथर सालायनाय बेफोरनि गेजेरजों बार मडलावहाय माखासे कार्बन डाइ अक्साइड गेस ओंखारो जाय कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौहाय बिफां लाइफाङा सोबनानै जोंनि जिखिनि दुंहाव थासारि बेफोरखौ मा खालामो खम खालामो आरोखि बे रोखोम आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफां बिफां लाइफां थायोब्ला माने मा होन आबहावाया मोनसे दिदोम थासारि जायो मानो होनना बुङोब्ला बिफां-लाइ बिफाङा सोरां बिजिरख' दानायनि गेजेरजों आदार बानायो आरो बेजों लोगोसे बिसोरो बिफां-लाइफांफ्रा बिलाइ गौथमनि गेजेरजों माखासे गावसिनि नांगौनि बार जानाय दैखौहाय बिसोरो ख महरै बाहेरायाव हगारो। जायनि थाखाय बे खफ' महरा जोंनि आबहावायाव गोसारनानै मानि आबहावाखौ माने थाजिम लाखियो आरो जिखिनि दुंथाइ बे दुंथाइखौ मा खालामो खम खालामो। आरो बेजों लोगोसे मा खालामो बिफां लाइफां था थानाय जायगायावहाय बिदुुं खमायो मनो होनना बुङोब्ला माखासे साननि सोरां बे साननि सोरांखौ बिफां लाइफांनिनो जोबोर गोनांथि। मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफाङा आदार बानायोबब्ला कार्बन डाइ अक्साइड दै आरो सानन सोराबो गोनांथि जायो जायनि थाखाय बिसोरो साननैसो रांखौ सोबनानै साननि सोरांखौ आबहावायाव खम खालामो। बिदिनो बेबादिनो मा खालामो बुहुमाव दुंखांनायखौ खम खालामो। जों मोनथियो आथिखालावहाय बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाउनावहाय जोंनियावहाय माने बुहुमना दुंखांनाया बारायनो हमबाय। मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफाङा खमायबाय बिदुुं दुंबाय बिदुंखौ सोबना लानो थाखाय बिफां लाइफां गैला जायनि थाखाय खोला मिरु आरो सा मिरुआव थानाय बर'फ्रा आवैनो हमबाय आवैनानै गाहाय फारसे दैया दैयाव बोहैबोबाय बोहैनानै दसेनो दैबाना सोमजिबाय बेफोर जाबाय बिफां लाइफां फोबसारनानै माखासे जेंनाफोर। बिदि आरोखि ना आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफां थायोब्ला जिखिनि माखासे जोंनि लिखिनि जिखिनि जि जि सोलोंथाइ बिखान्थि जायखौ बुङो इक' सिस्टिम बेखौ थि लाखियो मानोना बुङोब्ला बिफां लाइफां थायोब्ला बेजों लोगोसे गोबां हाग्रा बंग्राबो थाफायो। जाय बिफां लाइफां बा हाग्रा बंग्रायाव माखासे जिउआरिफ्रा थायो। जाय जिउआरिफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। माने जोंनि आबहावाखौ दिदोमसि लाखिनायाव माने बिफां लाइफां बा जिउआरिफ्रा जोबोर गोनां। माने बिफां लाइफां थाबासो माखासे जिउआरिफ्रा थांनानै थागोन। आ थांनानै थानोबासो जोंनि आबहावाया मोनसे दिदोम बिथाथियाव फैगोन बे आरोखि। आरोबाव जों बुंनो हाबावो बिफां लाइफां माखासे से बिफां लाइफां माखासे बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। मानोना बुङोब्ला जोङो माखासे बिफां लाइफांजों जों माखासे माने मुलि बानायनो हायो। जाय मुलिया जोंनि देहानि थाय जोंनि देहानि माखासे लोमजाबा साजाबा बे जोबोर गोनांसि जायो आरोखि। बेजों लोगोसे माखासे बिफां लाइफांजोंहाय जों मा बुस्थु माखासे हाग्रानि म जेरै खिफि बेन्दों खिफि बेन्दों मोखोना, नेरसिन आरो बेजों लोगोसे निम बिलाइ बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनां जेरै मानिमुनिबाव आरोबाव ना मानिमुनि बेफोर आरोखि ना। बेफोर बिफां लाइफांफोरा जोंनि थाखाय जोबो गोनां। अब्ला बिफां लाइफांफोरा जोंनो मुलि हिसाबैबो जगायना होयो, बे आरोखि ना। आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफां माने बिफां लाइफां थायोब्ला माखासे जोंनि जिखिनि गावजों गाव मोनसेनि उनाव मोनसे माने गावजों गाव मोनसेनि उनाव मोनसे थोरफो सोलायनाय जायखौ बुङो इक' सिस्टिम। जाय इक' सिस्टिमखौहाय माने मोनसे थियै लाखियो मोना बुङोब्ला बिफां लाइफांनि सिङावनो माखासे गोरलै गोरलै जिउआरिफ्रा थांनानै थाबाय आरोखि। थांनानै थायोबासो से मा जागोन मोनसेनि उनाव मोनसे गावजों गाव जालायगोन आरो मोनसे माने गासैबो जाथिनि बा गासैबो हारिनि माखासे जिउआरिफोरखौ मा होनो समानसि लाखिगोन। आरो बारहावाखौ बा आबहावाखौ दिदोम लाखिगोन। बेनोसै आरो नोंथां माने आंनि बुंनांगौआ बेनोसै।
नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथां। आसा खालामो इयुनावबो जोङो रायलायफिननो मोनगोन होनना। बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय नोंथां दे।